हेलौ औ खोनादों नोंथांङा ओ आंङो बहुद खम खोनादों आरो नोंथांङा हायोबा आ एसे साउन्डखौ बारायना लालाय।
औ आं बारायनानै लाबायानो नोंथां।
बारायदों दा ना
औ
आदचा दा खोनाबायना?
औ आं दा मोजांङैनो खोनाबाय नोंथां।
आदसा बिदिबा जोंङो आयदाखौ जोंङो मायाव लानो होनदों नोंथां आयदाखौ जोंङो बिफांफोराव लानोसै नङा होमबा
जागोन औ नोंथां।
अ बिदिबा आं नोंथांनो फोरमायनो सानो
औ औ
ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनबोबाय थानाय नङा होमबा
नोंगौ
माखासे जोंनि भारतनि सा सानजा ओनसोलनि माखासे गोदो गोदाय बुंफबना थानाय
नोंथांनिखौ खोनाफैनाय जायासै
अ नोंथांनिखौ बारा मोजां खोनाफैयासै बेकग्राउन्डआव बांसिन आवास खोनादों।
अ दायो दायोखोनाबाय? गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंङो बिफां लाइफांफोरखौ मोजांङै सिनायबोदों। मोनथिबोदों नङा होमबा माखासे बिफांफोर दङ। जाय बिफांफोरजों जोङो गावनि थानायनि थाखाय मोजां न लुनानै थानो हायो। बुंनो थाङोब्ला गिबियाव गोदो गोदायनिफ्राय जोङो बांसिन जेराव हादान सिफायनो थाङो बावहाय न लुयोमोन। नङा होनबा। आरो बे माखासे बिफां लाइफांखौ ओ बिफांफोरखौ जोङो। ननि खुन्थिया खालामोमोन आरो बियो खमावनो जौसे बोसोर सिमहा गाहामहालागै थाङोमोन नङा होमबा?
नंगौ थारैनो।
फोथायनो फोथायनो गोब्राब मोनगोन आरोखि जेरै नाहर नाहर दंफां आरो बिदिनो बन खराइ। गोबां ओ दामि दामि दंफांफोरनि मुं दङ। नाथाय दा बेफोरखौ आथिखालाव बारा नुनो मोनला। मानो होनबा हाग्रा खौ बांसिन बेले जाबाय- बिफां लाइफांनि उन- जिमाया खम जालांबाय। सुबुं सान- खोआ बांनाय लोगो-लोगो दिनै मिथिंगाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि महरसिन लालांगासिनो नांगौबायायदि अखाफोरनि बिबाङा खमायलांबाय। आरो- अख बिबाङा खमायलांनायनि जाहोनाव मोजां आबाद फिथाइ सामथायाइ मोजां जानाय लोंनायखौ जों दिहुननो हायाखै हादराव सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो-लोगो हाग्रा ओन- सोला सिफाय जादों हाजोआ सिफाय जादों थानो जायगा गैयै जादों जेरावबो गोनांथि- जानाय बिफां लाइफ- बिफां हाग्रा ओनसोलखौ जों सिफायनानै ओ था-थालाबायदों जायनि जाहोनाव दिनै मिथिंगाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन महर लादों हादोराव आंखाला बांबाय जायनि जाहोनाव- प्रडाक्टआ खमायलांदों नङा होमबा।
नंगौ थारैनो।
माखासे आबादा बोथोरनि सायाव सोनारनानै जायो बेखायनो
अ-अखानि बिबाङा खमायनाय लोगो-लोगो जों आबाद फिथाइयाव जों गोबां खहा जानो गोनां जायो।
नंगौ।
नोंथाङा गोदोनिफ्राय नुबोनाय एबा दासिमाव नुबोनायाव ओ बिफां लाइफांनि सायाव एबा मिथिंगानि सायाव मा फारागथि नुबोदों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना।
हागोन नोंथां गोदो गोदायनिफ्राय मिथिबोनाय आरो दासिमहालागै नुबोनायनि सायाव- बिथा लानानै बुंनो थाङोब्ला- गोदो जाबायदि दंफांफोर आरो गोबां गेदेर- गेदेर बेसेन गोसा दंफांफोर दंमोन। बिफांफोर दंमोन। बेफोर आथिखालावहाय नुनो मोनलिया बिनि गुबै जाहोनानो जों सुबुं माहा- रियानो। माखासे हाग्रा- हाग्राबारि आरो हाग्रामाफोरखौ फोजोबस्रांबोबाय। आरो बेसेन गोसा दंफांफोरखौ फोजोबस्रांनानै जे जोंनि थांना थानायाव बे मुलाम्फा खालामोमोन जोंनि अक्सिजेन गेसखौ होयोमोन आरो बेजों लोगोसे जोबनो गैयैदि मुलाम्फा दंमोन दंफाङा बेखौ नाथाय जोंनि दान्दिसेनि थाखायल जों मुलाम्फा साननानै बेखौ फानहरनानै जोंनि हाग्राफोर बंग्राफोरखौ सिफायनानै जोंहा गोबां खहा जाबोबाय आरोखि दा थिग बेबादिनो गोबां गोदान गोदान हाग्रा सिमफायनानै हादानाव थाहैनाय आरो दंफांफोरखौ दानफायस्रांनाय बे जोंनि थाखायथ जोबोद खहा गोनां नंङा होमबा
दुखुनांथाव आरो मा नंगौ
नोंथाङाबो एसे आगोलावसो सावरायबोखादोंमोन दंफां लाइफां बेफोरबायदि दानस्रांनायनि जाउनावनो माने नांगौ बायदि अखाया जोंनि ओनसोलाव गोग्लैला माब्लाबा औ बोथोर गैयियावहायसो एसे फैनोसै नांगौ बायदि समावहाय फैला आबाद मावनो थाखाय जोंनियाव खरान गोग्लैबाय बिफां लाइफांखौ दानस्रांनानै सान्दुंनि दुंनाया बारा जानानै माब्लाबा माइ आबादखौबो माइ फो फोथाराव सोरनिबा दुब्लिया लांदां थानो गोनां जायो। बिफां लाइफां लाइफांखौ दानस्रांनाय आरो एवस्रांनायनि हाग्राखौ एवस्रांनायनि जाहोन दखानावनो बेफोरबायदि मोनसे थासारिया सोमजिबोदों होननानै आं सानो आरो आरो लोगोसे जायफोर दं दंफांखौ जों गोदो समाव मोनोमोन साल दंफां आरो नोंथाङा सिगाङावहाय नायहुर दंफां जायफोर गोबां बेसेन गोसा सिगुन दंफां बैफोरखौहाय जोंनि ओनसोलफोराव नुनो मोननाय जालिया आरोखि नुनो मोनोब्लाबो माने बबेबा मोनसे दाबसे जायगायावसो नुनो मोननाय जायो।
ओ जाय खौ माने जाय माने जोङो सरखारि संरैखा होयो।
औ नंगौ थारैनो। ओंथांआ थिखौनो हमदांनो हादों। जायफोरखौ औ सरकारा संरिखाथि होयो बै जायगायावसो दायो नुनो मोनो। जायो साल दं दांब्लाबो नाथाय जोंनि आथिखालाव थ बहा ओरैनो खम बेसेननि बै गाम्बारि आरो लोगोसे बैफोर साद दालाय मा होनो? जिया
बारा मानि बेसेन गोसा नङै दंफां माने बेफोरखौनो जों दायो गोबां ओ नफोरबो लुनायाव बाहायनाय जायो। नाथाय बैफोर बेसेन गोसाखौथ नुनो मोनला आथिखालाव बेफोरखौसो मोननो थांबाय आरोखि दायो दा बेफोर खोब माने गोसोखाङोब्ला दुखुनांथाव जायो सिगां समाव जिबायदि माने अनागारै दंफां दानफायनानै एब हाग्रा बंग्रा एवस्रांनानै सुस्रांबोबाय जोंनि थांना थानायनि ओ माखासे अक्सिजेननिल खहा जासेै बेवहाय आरो माखासे जोंनि नांगौ बायदि जे अखा नांगौ आबादाव नांगौ थांना थानायनि राहाया बेजोंनोमोन जोंनिथ बरफोराहाय गाहाय माने आबाद महरै माइखौनो गायो नाथाय बे माइ आबादनि थाखाय जे नांगौ बायदि अखामोन बेबो माब्लाबा समाव फैलिया फैयियाव जाम फै दंगनि दै फोरखौ सोनानै माब्लाबा बैबो राननो गोनां जा थिग बेबायदिनो आंनि मोनदांनायाव आंनि नुहरनायाव बैफोर दंफांफोरखौ गोमालांनायनि जाउनाव आरो माखासे हाग्रा बंग्रा फोजोबस्रांनायनि जाउनाव दि जोंनियाव खरां गोग्लैबाय आरो लोगोसे जोंनि थांना थानायावहाय सुबुं सानखो बांनायनि गेजेरजों माखासे गोबां मानि जेंना थासारि सोमजिबाय होननानै माने आं सानो आरोखि
थारैनो थारैनो नोंथां फोरमायबाय दिनै नंमारगौ नोंथाङा जेरै फोरमायदों बे गासैबो बाथ्राया थार थारैनो जोङो बिफां बिफां लाइफांखौ जोङो ओ जों गोबां खामानियाव गोदो गोदायनिफ्राय बाहायबोदों जेरै जोङो सरखारनिनो गोबां बायदिसिना खामानिफ्राव जों बाहायबोदों जेरै दालां लुनाय दालां बानायनाय आरो गिदिर गिदिर ओ कल कारखानाफ्राबो जोङो बिफांखौ बाहायो गिदिर गिदिर ओ मा होनो नोंथां बे बायदिसिना गोबां फिसा आरो फिसौ खामानिफोरनिफ्राय जों बिफां लाइफांखौ जोङो बाहायो नेगा बोदों आरो दासो बेनि थाखाय सानफायाव खमैबो गोबां सानखनो हायि बिफां लाइफाङा आ दानफाय जागासिनो दङ जाय जाव नाव जोबस्रांनायनिफ्राय जोबस्रांलांगासिनो दङ मानो होमबा दिनै एफा मिथि हना बिनि गेजेराव गोबां फाराग दङ दिनै जोङो हमना ला जोंनि ओन ओनसोलावहाय बा रोजाबा बिफां दान माने नङा ओमबा?
नोंगौ थारैनो।
बा रोजा बिफां दानफायबाय नाथाय बा रोजा बिफां दानफायनानै नोङो जुदि जिबा रोजा बिफां गायब्लाबो बेयाव जेबो गोहोम खोख्लैनो हाया। मानो होमबा जिबा रोजा बिफां गायनायनि बहाय जेबो ओंथि थानाय नङा बे बि बा रोजा बिफांजों समान जानोब्ला बेनो जिबा बोसोर नांफिनगोन नैजि बोसोर नांफिनगोन नङा होमबा? बेखायनो गायनाय थाखानायखौ फोजोबस्रांनाय आरो गोदान गायफिननायजों हा आरो अख्रांनि फाराग जायो। बेखायनो जोङो जेसेबां हायो बिफां लाइफांखौ जोङो दाननायनिफ्राय बा फोजोबस्रांनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जों जोंनि आबहावाखौ संरैखाथि होनांगौ जों जोंनि मिथिंगाखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ। अब्लासो जोंनाव गोबार बारगोन अब्लासो जोंनाव आह नांनाय बायदि हादरनि आदारफोरखौ जों मोनगोन।
नोंगौ थारैनो।
जों आबहावाया साखोन सिखोनै थागोन बोथोरनि आबादखौ जों बोथोराव मोनगोन अखाया जोंना सोलायनाय नङा। बोथोर लाना बोथोर खा हागोन। आरो बियो गासैबो बुहुम बिखानि सायावनो सोनारनानै थानाय बिफाङा
दिनै माबायाव बोनानै जोबथारिया जोबनो हागौ दैे थाल लायाबा
बिदिबा आ दा जो जोङो जों सानैबो सावरायनाय बि बिफांनि सायाव बे आयदाया एसेनोसै नङा होमबा नोंथां? एसेयावनो दोनथ'नोसै जों लोगो मोनगोन। गुबुन मोनसे आयदायाव नोंथांजों
औ जागोन नोंथां दे।